औ खोनादोंमोन नोंथां
औ खोनादों नोंथाङा मा खालामनानै दं ओरैनो दा
आङो दा ओरैनो दंथ'यो आरोना नोंथां
अ नोंथाङा आंजों सावरायनो सम मोनगोन नामा नोंथां
औ मोनगोन नोंथां
आं सावरायनायनि बाथ्रायानो जाबाय बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय बिनि संनाय खावनाय माबायदि जायो बिनि सायाव सावरायनो हागोन नोंथांजों
औ जागोन दे नोंथां
दे होनब्ला। स' नोंथाङा बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय होननाथ' मिथिखाबाय होनबा ना नोंथां
औ मिथिगौ नोंथां
बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय ओंख्रिया नोंथांनि थाखाय अबे ओंख्रिखौ नोङो मोजांसिन मोनो आरो जानायाव बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
औ बुंनो हागोन नोंथां आङो ओंख्रिफोरनि मादाव सबायजों साम' आरो अनलाजों दाउ ओमफ्रायो थास' बिबार आरो दालि आरो आलु फाजा
आलु फाजा आलु फाजाफोराथ' बर'नि दोरोङारि नोङा जाहैबाय ना नोंथां
औ
ट्रेडिसनेल नोङा जाहैबाय ना बेयो बे अनला दाउफ्रा जायो साम'खौ अ नोंथां अनलाजों दाउखौ बोरै स ङो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा एसे फोरमायदो सुंद'यैबाबो हायोबा
औ जागोन दे नोंथां ओ जोङो सिगांग्रो अनलाजों दाउ संनोब्ला जोङो ओ नांगौसिबांनि माइरं लादो आरोना ओमफ्राय बेखौहाय जोङो दैयाव एसे रुइहोनो थाखाय दसे सम सोमना दोननांगौ आरो ना बेनि उनाव जोङो सोमखांनायनि उनाव बेखौहाय दै सरग' होनानै दसे सम दोननांगौ जेनेबा सान्दुंआवबो दोनजायो बिदिनो नङाबा बहाबाफोर माबायावबो दोनजायो जायगाफ्रावबो गा जाहाथे जेबो मैला नाङा आरोना बेखौ दोनजायो ओमफ्राय बिनि उनाव जों उवाल दंबा उवा गोदोनाथ' उवालावसो देयोमोन नालाय ओमफ्राय दानियाथ' इदिनो औ बिदिनो बायदिसिना ना देग्रा दंसै आरो ना बेयाव देयो बेयाब साबसिनबो जायो आरोना बेयाव फाउदार बायदि जायोना गुन्दै जायो ओ बिदि देना लाबाय आरोना जों जेनेबा ओमफ्राय देखांनायनि उनाव जोङो जेनेबा दाउ मासे नांगोन आरो ना जेनेबा दाउखौथ' दाउजों अनला नालाय दाउ मासे नांगोन आरोना जोंनो
औ औ
जेनेबा नों दाव मासेखौ फुथारबाय आरो ना जेन फुथारनानैहाय बेखौ मोजाङै साफा खालामनानै गोदानानै लाग्रोबाय बिनि उनाव बेहाय जोङो दाउखौ थाव सेरनानै ओमफ्राय सामब्राम बानलु एसे होनानै एवबाय आरोना दसे दसे सम औ एरथुमनानै लाबाय दसे ओमफ्राय बेनि उनाव जों अनलाखौबो दै गुदुङावहाय ग्लब ग्लब गोदोनोनायाव हरबाय आरोना हरनानै दसे माने अनलाखौ माबाय थानांगौ आरो ना सागं दंना सागंखौ फिदिंबाय थानांगौ आरोना नङाबा अनलाया माने हाथर बायदि जाथा अ अनथाय बायदि जायो आरोना लथब लथब औ ओमफ्राय बेनि उनाव जों औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय बे उनाव जों दाउखौहाय एसे दसे सम एवथ्रमना लादो जाहाथे मोजाङै गोथाव मोनजायो आरोना बेनि उनाव जों एसे जेनेबा बायदिसिना मस्ला मस्लि होदो हायजें बिदिनो सामब्राम गुफुरफोर होदो ओमफ्राय होखांनायनि उनाव जों बिदिनो संख्रि बायदिसिना हालदै होबाय आरोना दाउआव ओमफ्राय होनानै दसे एवथुमदो जाहाथे बे दाउनिफ्राय ओंखारनाय मेजेम एबा थावा एसे माबा मिक्स जायो आरोना
उम
बेनि उनावहाय जों अनला गोदौबाय थाबाय नालाय गोदौनायावहाय जों एसे खारि जेसेबां मोजां माने खारै जानो मोजां मोनो एसेबां होदो आरो ना खारैखौ बेनि उनावहाय जोङो
खारैखौ हरनानै एसे गोदौ होनायावहाय दाउखौबो एसे मोजाङै थुखांनायाव दाउखौ अनला गोदैनो अहरनांगौ आरोना बे उनाव हरखांनायनि उनाव जों अनलाजों माबा द दसे ओमफफ्राय गोबाव खोबनानै दोननानै मिक्स खालामदो आरो ना
मिक्स खालामनानै दसे खोबहाबनानै दोनदो ओमफ्राय खोबनानै दोननानै एसे गोदौ होबाय थादो ओमफ्राय सागंजोंसे साबाय थादो जाहाथे लाथा खायोै आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव जों दसे एसे गोबावसो गोबावसोम दसे दोनदो खोबनानै गोदौहोनानै गोथावसिन जानायनि संख्रि साखिनानै नाङाखैबा हरफिननो हागोन आरोना ओमफ्राय नोङो जेब्ला बेखौहाय नोङो एसे जबहोनानै साखिनायनानै जाथावनाय जाबानो जानो हासिगोन आरोना बेबायदि संनानै जानो हायो आरो नों अनलाजों दाउ
अ अनलाजों दाउ गोथाव टेस्टि जायोना नोंथां बर'नि गोथ
औ जायो नोंथां
औ नोंथां माबा
जानो हागोन आरो ना जा जुदि जानो लुुबैदोंबा
औ नोंथां
नोंथाङाथ' होनबाथ' ओंखाम ओंख्रि संनो बिराद मोजां मोनखायो नामा अनला ओंख्रिफोरखौ फुरा रोंखायो अनला ओंख्रि साम' ओंख्रिफोरखौ
रोंनायाथ' रोङो नोंथां एसे एनै गावनि आन्था रोङो आरो ना
अ आदसा
औ
नों नोंथां नोङो नार्जिजों अमाखौलाय नोंलाय संनो रोंगोन ना रोङा नों नोंथां बेबा बिनि संनायनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नों नारजिखौ जों माबोरै बानायगोरो ओ दे नारजिखौ जों माबोरै बानायनाय
नारजिजों नारजिजों नार्जिजों अमानि सोंदोंमोन ना नोंथाङा
औ नोंथां औ
जोङो नारजिजों अमा संनोबोला जोङो जोंनोथ' नारजि नांगोन ना नारजिखौ जोङो माने फाथोनिफ्राय बानायनाय जायो आरोना बे फाथोखौ जोङो
र नों र रथलाय फाथोआ मोननै सारथ थायो ना गोदैखौ ना गोखाखौ खालामो नोंथां
गोदैजों गोखाजों मोननैजों लगायनाय जायो आरोना बेखौ आरो सोरबाबाया गोदै जानो बायोबा माने गोखायैनो जायो आरो ना सोरबाया बांद्राय गोखा जायोबा गोदैखौ लगायफायो आरो ना
औ नोंगौ नामा
औ बेयाव जोङो फाथोखौ सिगांग्रो खाना लाग्रोबाय आरोना बे उनाव जों सान्दुंआव फोरानबाय गेस्रेम जाजासिम ओमफ्राय मोननैजोंबो नों बेसेबांसिम गोखा गोदै जानो लगायनानै फार्स्टआव जों जेनेबा सोरबाया हरसे सोमनानै दोनो आरो ना दैयावहाय ओमफ्राय सोरबाया बिदिनो दसे सम सोमनानै दोनो आरोना
बिनि उनाव जोङो सोमनानै दोननानै उनावहाय दैखौ गारबाय बे सोमखांनानै दैखौ गारनानै जोङो थौ एबा दानियाथ' बायदिसिना कुकारखौसो संसै आरोना नारजिफोरखौथ' बेयाव जोङो नारजिखौ रुनानै लाग्रोबाय आरोना दैयाव माने नारजिया जाहाथे गुरै
गुरै एबा गोखा जायिनि
माने नों नोंनि जानायनि सायाव आरोना बे नों बे जेसिबां गोखा जानो इसिबां गोदैयै लगायनो हागोन आरो ना
अ आतसा सोरबा सोरबा गोदै जानोल' मोजां मोनो। सोरबा सोरबा एसे खाथो सोरबा गोखा जानो मोजां मोनो नालाय ने नोंथां।
औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय दा जोङो बेखौ कुकाराव दसे रुनायनि उनाव जेनेबा कुकारावबो रुयो सोरबाया थौ रुयो जेनेबा थौआव रुबा जों दसे सम गोदौहोबाय आरोना। खुकारफ्राव रुयोबा जेनेबा खनथाम खनब्रैसो गाबहोबाय। जाहाथे गुरै जायो आरो ना। ओमफ्राय बिनि उनाव जों अमा बेदरखौहायबो दानियाथ' बांसिनानो रुनानैसो फ्राय रुग्रोनालाय सिगांफ्रावथ' रुयामोन नालाय
उम।
जोङो रुखांनानै उनावहाय अमाखौबो थाव सेरबाय आरो ना थाव सेरनानै सामब्राम बानलु हरबाय ओमफाय एसे एवथ्रुमबाय ओमफाय एवथ्रुमनानै दसे ओ। मा होनो ओ मस्ला आरि सामब्राम गुफुर आरि हाइजें बायदिसिना हरबाय आरोना जाहाथे बिनि गोथावसिन जाबावो होननानै। बे उनाव जों नारजिखौ रुखांनायनि उनाव माबाबाय दसे सम दोनबाय आरोना बे जाहाथे बियो एसे औ गुसु जानानै थायो। ओमफाय बिनि उनावहाय जोङो ओ नारजियावहाय नारजिया एसे गेब्लेबाय नालाय बेवहाय जोङो बेदरखौबो मोजां एसे एसे मोनहांजासे एवनानै लाबाय आरोना अमा बेदरखौ बिनि उनाव जोङो औ बिनि उनाव नारजिखौ जोङो नारजिनि दैजोंनो
ओ
जेसेबां नोङो जेसेबांखिनि दै होनो नोंनि सायावसो। दाबि ओमफाय बेनिउनाव जोङो नारजियावहाय अमाखौ एवखांनानै नार मोनहांजासे अमाखौ एवखांनानै नारजियाव होसनबाय आरो ना ओमफाय होसननानै दिनो संख्रि बा संख्रि बायदिसि ना होबाय होखांनानै नारजियावथ' खारै गैयाबा जायाना एसे
औ औ खारै खारैबो होयोथ' आरो नोंथां।
नों जेसेबां जेनेबा ओ मा होनो जेसेबां नोङो लाव लाव जानो इसेबां होबाय आरो ना। खारिखौ बे नोंनि सायावसो आरो जानायनि सायावसो। बिनि उनाव जोङो दसे सम मोजां गोदौ होबाय आरोना औ। आरो सोरबाया ना नारजिया जेनेबा रुयाखैबा बेखौबो सागंजों सोरबाया साबावो आरो ना। जाहाथे औ माबेबा माबेबा ना मा गासिबो नार्जिआथ' रुइजोबा ना माखासेया। औ बेनिखायनो सागंसायो आरोना सोरबाया।
हेलौ।
सागं सानानै उनावहाय मोजां मोजां गोदौहोबाय आरोना औ। गोदौहोनानै ओमफाय नोङो। जहोबाय नोङो नांगौ सिबांनि सिबां दानो ओमफाय नोंनो साखिनायदो आरो ना जेनेबा गोथाव जादों ना गोथाव जायाखैबा नों एसे एसे गोबाव जहोबावदो ओमफ्राय उनावहाय नोङो बिदिनो जानो हागोन आरोना नों जेनेबा गोथाव जादों जाबायबा जायाखैबा नोङो दसे सम जबहोबावदो अब्लाना गोथावसिन जाबावगोन आरोना दा बेनो बेबायदिनो संनानै जानो हागोन आरो ना नोंथाङाबो जे जानो गोसोबा नारजिजों अमाखौ
नोंथाङालाय जानो गोथाव मोनखायो होमबा नारजिजों अमाखौ
औ गोथाव मोनो नोंथां अ दे बिदिब्ला नोंथां टाइमाबो जाबाय नै
दे दे होमबा दे दे नोंथां दे फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय
औ औ दे